हेल'
औ नोंथां।
औ ओ नोंथांनो आङो ओ कल खालामनायनि ओ माखासे माबाखौ खोन्थानो सान्दों नोंथा । आङो नोंथांनो ओ माने दानि ओ जोंनि उम माबायदि सोलिनानै दं आरो दानि आरो गोदोनि माने थासारिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हरदों आरोना नोंथां माने ओ सिगां जोंहा माबायदि माबायदि सोलियोमोन आरो दा माबायदि सोलियो माबाफोर आरो दाजों माने माबाफोर नोंथाङा सोलायनायफोरखौ नुदों नामा मोनफ्रोम बो बिथिंनि सोमोन्दैनो नोंथाङा खोन्थानो हागोन आरो ना ।
औ औ नोंथां। जोङो बेबायदि होनोब्लाथ' जोङो नुदों गोबां बिथिङावनो जोङो मोनफ्रोम बिथिङावनो जोङो सोलायनायखौ नुदोंङो आरो दा गोदोनिफ्राय आरो दानि होननानै बुङोब्ला जोङो बैफोर बिथिंफोरखौ जोङो मख खनो हायो जेरै ओ जोंनि गाननाय जोमनायनि बिथिं जानाय लोंनायनि बिथिं जोंनि थानाय ओ जोंनि थानाय माने जा मा होनोन बेखौ ओ ला ओ थाउन थानाय जानाय जोंनि ओ जिउ खांनायनि राहा बेफोरबो जोंना सोलायदों उ बेफोरबायदिनो आरोबाव गोबां माखासे आबाद मावनाय बिथिंफोरावबो जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो मोने मोनफ्रो म बिथिङाव बिथिङावनो जोङो सोलायदों आरो गोदोआव जोङो आबाद मावनायनि बिथिंखौ होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोआव ओ मोसौजो जोंनो जोङो हालि एवनोमोन ज जैयै बयजोंबो सावरि बादिलि बादालि जालायनानै जोङो मोसौजों मोसौजोंनो हालएवनानै जोङो आबाद मावोमोन ओ जोंनाव बिदि हाजिरा खामला मावनाय बा फैसानि खामानि मावहोनाय बेफोर हुदाया गैयामोन ओ न'फोर लुयोब्लाबो जोंनाथ' गोदोआव जोङो थुरिनि बा नारा बै माइ जिगाबनि नाराजोंबो जोङो न'फोर लुयोमोन ओ औवा दाननानै औवा खौ जोङो खुन्था गायनानै खेराय खानानै बेबायदि न'फोरखौ जोङो लुयोमोन बैफोर न' लुनायफोराव जोङो नाथाय बिदि रांखावरि होलायनानै जोङो मानसि लायामोन आरो जोङो ज' ज' ओ बो माने थांलायनानै ओंखारलायनानै सावरि बादालि जालायनानै बैफोर न'फोरखौ लु लुयोमोन बा बैफोर न' बिनि उखुमखौ उलाबोमोन नाथाय आथिखालनि ओ दिनाव जोङो बेफोरबायदि खान्थिखौ नुनो मोनला जोङो आथिखालाव जोङो बेफोर ओ थुरि नाराफोरखौ जों बाहायला ओ थिंनि थिं होनानै बुयो बेनि उनाव जोङो फाख खाजों लुयो धालायनानै डाइरेक्टनो थिं होआलासेनो जों फाखाजों लुयो बेफोरबायदि थासारिखौ नुयो ओमफ्राय जोङो ओम आबाद मावनायनि बिथिङावबो जोङो बेबायदि नांगोलजों हालेवनानै सावरि बादालि जानाय बेफोरो खान्थिया गैला जोङो ओ सानसे नो गोबां गोबां ओ मिसिन मिसिनारि जेरै ट्रेक्टरफोरजों हालि एवनानै गोबां बिगा माने बुरजा बुरजा एवनानै सानसेयावनो ओ गोबां बुरजा बुरजा माने गायग्रा मानसिफोर लानानै ओ आबादफोरखौ गायनानै जोङो साननै सानथामनि गेजेरावनो ओ हाल जांख्रारा बेफोरबायदिखौ ओ थिखा हालजांख्रा हालजांख्रा दिखांनाय एबा जोङो आबाद ओ माइ गायनाय बेफोर आबादफोरखौ जोङो फोजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय आरो जिउ खांनायनि राहा होनोब्ला जोङो ओ गोदोफोराव जोङो बेबायदिनो एसे एनै
औ
खामला मावनायजों माने न' अ माने मा होनगोन बेखौ जोङो न'खर न'खर जोङो बिलायनानै बा सोरबा गैयाब्ला एसे हरलायनानै बिदि बेबायदि जानाय खान्थिफोराबो जोंनियाव दङमोन हुदाफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव अनलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो बेफोरबाय हरलायनाय हुदाबा बांद्राय बिदि ओ हरलाय लाबोलाय खालामनाय हुदाफोर अनलायनाय जेबो नुलाना होननानै बुंजायो नोंथां एसे खमायलांबाय। बेफोरबायदि हुदाया। सोरबा गैयाब्लाबो बिसोरनो माने हरना जाहोनो गोबां बायोसै आरो बेबायदि जोङो नुनो मोनो आथिखालाव। बा दाउ अमा फिसिनायनि बेलायावबो जों गोदो समाव माफा मानै ओरैनो न'आव जानो बा जोङो ओ जोङो बै सेरेब एसे एनै जोमाय संब्ला बे जोमाय खौनो आदारखौ होनानै जोङो माफा मानैल' फिसिनायखौ जों नुयोमोन। बिदिनो बेखौ फानो मालाबा समाव जोङो माबा मोनसे फो-फोरबोफोर बर'नि फोरबोफोर जायोब्ला जों बेयाव बुथारनानै जानाय। ज' ज'यै बेबायदि हुदाया दङमोन। नाथाय आथिखालाव बेनि सोलायै जोंहा बै दाव, अमाफोरखौ मोनसे बिगियानारि आदबजों फालांगियारि ओ नि ओ खान्थियाव लाबोनानै बेखौ बुजा बुजा फालिनायखौ जोङो नुनो मोनोसै। बेबायदिनो बे फाननानै गोबां रां खामायनो ओ खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे बेबायदि रां खामायनानै जोंनि न'खरनि गोनां जानाय ओ माखासे आंखालफोरखौ जोङो सुफुंनायखौ जोङो नुनो मोनोसै आरो बे बायदिनो जोंनि गेजेराव रांखान्थिनि जौगानायखौबो जोङो नुनो मोनदों।
ओ नोंथाङाबो बेफोरनि बागै माबायदि सोलायनाय नुदों नोंथाङा आरो आथि गोदोआव माबायदिमोन बा दायो माबायदि सोलायनाय नुदों मा माखौ नुदों एसे फोरमायना हो नोंथाङाबो।
औ नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदों माने नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै नोंथाङानो बुंलांखाबाय बिदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों माने जेरैहाय नोंथाङा दा बुंबाय दाउ अमानि सायावहाय दाउ अमानि लानायनि सायाव औ बिदिनो दायो माने ओ माने बिगियान माने आदबा जौगानायजों लोगोसे माने बेजोंहाय ओ मानोना जौगालांफागासिनो दङ आरोना दाउ फिसिनायफ्राबो जोङो बिदिनो ओ गोबां गोबां बुरजा बुर जा लानानै बेखौहाय फाननानै बेजों रां खामायनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों आरोना। आदि बि-बिदिब बायलाय फानलायखौ नायोबा सिगांहायथ' जोङो एफाग्राब नङामोन सिगांथ' जोङो सोलाय सोल'खौसो नुयोमोन, ना नोंथां?
औ नों
औ ओम फ्राय दायो बेफोरो सोलायबोनो हमदों आरोना आरो बे माखासे जोंनि हान्थिनायफोरखौ नायोबा जेरैहाय जोङो सिगाङावहाय बिदिनो उम थाबायनानैसो बा मोसौफोरनि गारि फोरावसो गाखोनानै बा माबाफोर लांनांगौबा मोसौ गारिफोरजोंसो जों लांनायखौ नुयोमोन नालाय नोंथां। मोसौ बा गराइ गारि फोरजों औ। दायो माने बोथोरा ओ ओ लासै लासैनो माने सारा जुग फोरा सोलायबोनायजोंहाय सिगांनि बे बेफोरबायदि आदबफोरा माने लासैनो सोलायबोदों आरो ना दायो गोदान मुगाजों गोरोबफालांगासिनो दङ। बेफोरनि औ। सिगांहाय जेरैहाय जोङो ओ उम माबा मोनसे जे अबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थानांगौबा जोङो गाव गावनि आथिंजोंसो माने ओ थाबायनानै माने गोबाव सम बिदि लायोमोन आरोना ।माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव सहैनां गौआ गोरलै नङा ।माने थाबायनानैसो थाङोमोन नालाय बेफोरो औ दायो नाथाय बेफोरो माने बोथोरजों लोगोसे माने ओ जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो दा खम समनि गेजेरावनो जोङो माने ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै माने फैफिन नो हानायखौ बिदि नुनो मोनबाय आरोना नोंथां। आरो बिदिनो ओ जोंनि जेन'बा ओ माबाफोर जुदि नोंथाङा ओ मुवा बेसाद बा माबाफोर मालफोर बा ओ माबा मोनसे जुदि नोंथाङा दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय लांनांगौ जायोब्ला आरोना ओ बेफोरखौहाय जोङो सिगांहाय बेबायदि गारिफोरजों लांनाय नुनो मोन नो‌ मोनो‌ आरो नाथाय दानि दिनावथ' बिदिनो ट्रेक्टर फोरजों जोङो रोगा नाय नुनो मोनो आरो गारि जिखुनु जा ओ जे माल दैखो ग्रा बेफोरबायदि ओ गारिफोरजोंहाय जों लांनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय सिगांहाय ओ जोङो बेफोरखौहाय ओ मोसौफोरजोंसो रोगायोमोन गरायफोरजोंसो रोगायोमोन गारिजों। दायो बेवहाय ओ सोलायनाय नुदों आरो बे गारि ओजों थाबाय थाबायनायनि जायगायाव माने गारिफोर-गारिफोरजोंहाय मा ने हान्थिनायखौ नुनो मोनदों आरो ना।
औ नंगौ।
गायैबो जोंना जेरैहाय दा ओ गोदोनि दिनावहाय जोङो उम उम मोजां गाज्रि खौरां लानो थाखाय ओ जोङो ओ मा लाइजामफोरजों सो जोङो बेखौहाय खबरफोरखौहाय मोननो हायोमोन आरो ना खौरांफोरखौ आरो लाइजा मनि गेजेरजोंनो पाथायनानै माने बे लाइजामखौ माब्ला सहैगोन माने बेखौ बुंस'नो हायामोन आरोना आरो बेखौहाय ब्ला बिनि ओ लाइजामनि फिननाया माब्ला मोनफैफिनगोन बे खौबो जोङो माने मोनथिनो मोनामोन आरो ना ।माने गोबाव गोबाव सम लायोमोन आरो औ ओमफाय औ नाथाय दायो माने बेफोर लाइजामफोरखौहाय ओ माने नुनो मोननाय जाला आरो नोंथां ।मानो होनबा गोदोनि समाव जोंना ओ म बाइलफोर गैयामोन नालाय दायो ओ सोलाय बि ओम सोलायबोनायजों लोगोसे माने मबाइलफोर बेफोरबायदि फैनायनि उनावहाय दायो जोङो माने गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरजों बा गोजानाव थानायफोर ओ न'निफोरजों बो जोङो माने ओ बेयो खम समनि गेजेरावनो माने खबर लालायनो हायो आरोना नों
औ नंगौ नंगौ
औ माने सिगांनिहाथ' सिगां ओ माने समफोरखौ नांगौमोन नालाय जों नो दा बेफोरो खम समनि गेजेरावनो जादों आरोना आरो नोंथाङा जेरैहाय आरो बुंदों दहायहाय जे आबाद मावनायफोरावहाय जे ओ सिगांहाय जोङो हालेवनानै माबायोमोन ओ माइफोरखौ गायोमोन दायो जोंना ओ बिदिनो बिगियानारि आदब फैनायजों लोगोसे माने जौगाबोनायखौ जोङो नु नुदों ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
जेरैहाय ट्रेक्टरफोरजों माइ गायनाय हालेवनाय बेफोरखौहाय नुदों आरो ना।
औ नंगौ।
सोलायबोनाय जादों गोदो आरो दा नायोबा जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ।
मा
नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां। दा जोङो बेाहायनो दोनथ'नोसै नोंथां औ।